औ नोंथां ना?
हेल'।
हेल' नोंथां खोनादों?
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथाङा ओरैनो दा दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
आं दा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां जेनेबा बर' हारिनि जानाय लोंनायनि सायाव आरो। जानाय आदार ओंख्रिफोरनि सायाव नोंथांजों आङो फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
नोंथाङा ओरैनो बर'नि ओंख्रिफोरनि स सायाव मोनथिनायखौ फंनैसो सावरायनो हागोन। खौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा दा? औ।
बर'नि जानाय लोंनाय बा ओंख्रि बुंबाथ' जों गोदोनिफ्रा जोंनि नुबोनाय हिसाबाव बा मोनथि फिनायाव जोङो अनला ओंख्रिया जोंनि थाखाय मोनसे एगार हायो बा नागारहायि मोनसे गोदोनिफ्रानो सोलिबोनाय ओंख्रि
औ नंगौ।
जाय ओंख्रिखौ गोबाङानो माने जायो। जायै जोंनि बर' हारियाव जायि खौ जों नुनो मोना। जानायानो बांसिनखौ नुनो मोनो।
उम।
औ अनला ओंख्रिखौ संनोबाथाय सिगाङाव माने जों आं नुबोनाय हिसाबाव आरो अनलाइ ओंख्रि संनाय माबाखौ नुबोनाय हिसाबाव आं बेखौ एसे बुंनो नाजागोन। माने आं जायखौ मिथिगौ। औ माने सिगांग्रो माइरंखौ दैयाव सोमना दोननाय जायो।
औ।
ओमफ्राय बेखौ एक घन्टा देर घन्टा बा बे बायदिनो नै घन्टासिम सोमना दोननायखौ नुनो मोनो। नुनानै बिदिनो सोरबा उवालाव सोयो सिगांथ' आरो उवालानो बांसिनमोन जेनेबा ओमफ्राय औ सिगां उवाल दङ गाहेन बे बायदिजों सौनानै ओ माइरंखौ माबा खालामनाय जायो। गुन्दै खालामनाय जायो।
औ नंगौ।
औ। नाथाय आथिखालावथ' आरो बहा उवाल, बहा गाहेन, बहा मा बे फोर गैलाखौनो बुंजायो।
दा बिगियानारि हिसाबै गोनोखो मोजानि दिन नालाय। बै ग्रेन्डार मेसिन जायखौ होनो। बेयावसो बांसिन माबा खालामनायखौ नुनो मोनोसै। अब्लाबो जायखि जाया सिगांग्रो बे अराव माने जोङो दैखौ आं गोदो होनायखौ सिगां गोदो नुनो मोनो आङो
उम होम।
गोदोनानै बे अन माने जाय माइरंखौ जोङो सौवो बे माइरं गुन्दैखौ माने बे दैया गोदोननि उनाव होनायखौ नुनो मोनो।
उम नंगौ नोंथां।
बेनि सिगां बेयाव माने संख्रि ओमफ्राय खारै बेखौ जों होग्रोनाय नुयो होन आं नुयो माने आरो। बा सोरबाया एसे आलादाबो संनो हागो। जायखिजाया मिलायनानै एखेनो जा सोरबा सिगांग्रो होयो सोरबा उनाव होयो आरो।
औ औ बे खोथाखौ बांसिन हिनजाव माहारिया मिथिगौ। जायखिजाया बिसोरो सङो नालाय ओंख्रिखौ। जोंथ' आरो जानायाल' जायो बुंनाय बायदि जायो।
औ नंगौ।
अब्लाबु जों माने बेखौ होनाय नुयो आरो मोजाङै दैखौ गोदो होनायनि उनाव अनखौ एसे एसे एसे इसे बेबायदि सारनानै होयो। होनानै ओंख्रिखौ मोजां गोदो होयो आरो बेहायनो मा बा माबि होनो गोसोबा होनो हायो।
औ।
सोरबाया दा दैलां नालाय खान्थाल बेगर होयो।
औ।
बेबायदि माखासेखौ नुनो मोनो आरो जोङो गामियारि ओनसोलाव ओमफ्राय नोगोरारि ओनसोलावथ' बांसिनानो जाय गामिनिफ्रा थांदों बे बेबायदिनो प्रसेसआव जायो ओमफ्राय जुदि बे जोनोमनिफ्रा नोगोरारि बेथ' आरो अनलााय ओंखखारखौ बा मिथिगौ जायाबो बे। आंनि आन्दाजाव औ ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो सबाय ओंखखारैखौबो बेबायदिनो संनायखौ नुनो मोनो। सिगांग्रो सबायखौ एवनानै लायो। गोथाङावनो एसे एसे बारा एवा आरो एसे गरम माने गोदों खालामो खालामनानै बेखौ जेन उवालाव माने गुन्दै खालामनो हायो आरो। बेबायदि समायखौ औ औ। सबायनि बे माबाखौ बिदि बेबायदिनो सेम प्रसेसखौ नुनो मोनो आरो। बे अनला बेखौ माइरंखौ दैयाव सोमो ओमफ्राय सबाय संनोबा सबायखौ बै सारायाव माने अराव एवनायखौ नुनो मोनो आरो गोथाङै गोथां फार्स्टाव। ओमफ्राय नि उवालाव बेबायदिनो एसे गोन्दै खालामनायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय बेबायदिनो द बेखौबो होनानै खारै संख्रि बायदिसिना जाखिनि नांगौ बेखौ होनानै संनायखौ नुनो मोनो आरो।
उम उम।
बाखि बेबायदिनो गोबां ओंख्रि दङ दंनायाथ' जोंनि जानाय लोंनाय बर' हारियाव
औ नंगौ नोंथां
अब्लाबो जोंनो एंगार हायि ओंख्रिया बेबायदिनो आरो अनला नारजि
औ
नारजिखौथ' आरो मिथिखानो हागौ जोंनो थैबाबो नांगौ थांबाबो नांगौ बेबायदि मोनसे मोनसे नारजिया एंगार हायि जोंनि माबायाव मोनसे एंगार हायि माबा आरो बेयो बे बुस्थुआ
एंगारनो हायि मोनसे बाहागो होननांसिगोन आरो
औ औ बाहागो जेनेबा बेखौ थैबाबो नांगौ थांबाबो नांगौ बेबायदि जाहैबाय जानायावबो नांगौ औ औ औ बेबायदिनो जोंनि गोबां ओंख्रि दङ बुंनो थाङोब्ला लाइ लाफा फा संनायनि माबायाबो गोबां प्रसेस दङ माखासेया एवना जायो सोरबाया खारैबो जायो सोरबाया बयल माने रोननानै जायो
उम
बिदिनो गोबां प्रसेसखौ जों नुनो मोनो आरो बा जोंबो जायो जाया नङा जोंबो जायो होमबाबो जायगा लाना जायगा आलादा आलादा बेफोरो माबाया बेखायनो दा आं आरो माथो होनबावनो जोंनियाव जायखौ जायो आं बेखौल' मिथिगौ नोंथांमोननिथिंबो जानो हागौ एसे बेबायदि जायो बा आलादा जायो बा नोंथाङा माबा मोनसे मोनथिगौबा एसे फोरमायलांबा मोजां जागौमोन नामा
जागोन नोंथां आंबो फंनैसो जानायनि सावरायनो नोंथांजों ना
औ औ नंगौ नोंथां
ओरैनो सबायखौ होनदों दोहाय नोंथाङा अनला अनलानिफ्राय खसे बुंफिनना होनसां नङा होनोमबा नोंथां अनला अनलाफोर दहाय जेरै नोंथाङा होनलांबाय दैयाव सोमनानै से घन्टा नङाबा नै घन्टासो सोमनानै दोनगोरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
बेनिफ्राय बोखांनानै जोङो उवालाव गोदोनि जेनबा जों बाहाय गोदोनिफ्रायनो आबै आबुंनि समाव जों उवाल गाहेन बाहायोमोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ
बे वाल गाहेनावनो जोङो दैखौ फोराननानै एसे रानहोनानै बेखौ देनानै माइरं गुन्दै खालामो बेनि उनाव गुन्दै खालामनानै देनानै जो बेदरफोरजों सङोब्ला जेरै अनला खौ जों बांसिन औवा मेवाइ दाउ बेदर अमा बेदरफोरखौ जानाय नुयो आं बेदरजों सं संनायखौ खोन्थासै होनब्ला नोंथां बेदर जेनेबा दाउजों सङोब्ला सानब्रु बानलु होनानै दाउखौ जेरेखम एवगरनानै दै होनानै गोदौहोखांनायनि उनाव जोङो दहाय जेरै थां होनलांदों दै गोदौनायनि उनाव गुन्दैखौ एसे एसे स्राय स्राय स्राय होयो थां बिदि होनदोंमोन ना नोंथाङाबो औ
माने जोङो जेनेबा दाउ बेदरजों संबा आरोना प्रसेसा
औ औ औ दाउ बेदरजो संनायखौ खन्थाब आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो गोजा खालार जानायनि थाखाय खारै होयो नोंथां खारै होबा माबा सोलायो आरो नोंथां बेदिनो सङनो गोदौ होनानै आराम खारै होबाथाय अनलाया गोजा जानोसै बेनिफ्राय अनलाखौ मान एसे रोखोम हाथासुनि हाबायावबो संनायखौ नुनो मोनो नङा होनोमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
हाथासुनि हाबायाव होनोमबा अन अनला गुफुर सङो। बे टाइमाव खारै आरो हान्दै होयो अनला हिन्जाव गोदानखौ संहैयो नोंथां बे आरो फुरा जाहोयबाय आरो जोंनियाव बुंनो थाङोब्ला अनलाखौ मोननै रोखोमाव मोननाय जायो हाथासुनि हाबायाव हालदै खारै गैयि गुफुर अनला ओमफ्राय बे जोङो नरमेल जानाय ओरैनो जायोबा न'फ्राव खारै होनानै गोजा बानाय नांजानाय नोंथांना।
औ नंगौ नोंथां
बे जाहैबाय अनलानि माबा थांबाय नोंथां ओमफ्राय बिनिफ्राय सबाय सबायखौ जोङो दहाय नोंथांहोननायबादिनो फार्स्टआव एवग्रोबाय सारायाव गुदुं खालामबाय बेनिफ्राय हुख्रेमबाय हुख्रेमनानै जोङो रुग्रोबाय रुग्रो ना नोंथां रुबाय बिदिनो सोरबा दोआव आथिखालावथ' गोनोखौ मुगायाव बांसिन कुकार बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय जोंनि दिनाव गोदो गोदाय आबै आबौनि समनिफ्रायलायबा दोफ्राव लुैयोमोन जोफ्राव रुनानै गोदौनानै सबाया एसे रुयोब्ला खारै होनानै सागनजों सायो नोंथांना दाथे एसे बे रुइनायनि थाखाय औ बेनिफ्राय बेदरफोरजों संनांगौ ना, बेदरखौ एवखांनायनि उनाव सबबायखौ होसनबाय आरो नोंथां।
औ बेदरनि प्रसेसा आलादा आरोना
औ औ गेजेरावसंनायखौ खोथाबाय जादों नोंथाङा ओरैंनाय संनायखौ खन्थाबायनालाय जाबायहाय बेखौ एसे माबानो खोनथाबाय आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ औ बेदिनो बेनिफ्राय जोंनि बर'नि ओंख्रि होनबावोबा जोङो नारजिखौ खौबो बुंगोन सरासनस्रा नारजिया दहाय होनबाय नोंथाङा जोंनि थैनायावबो नांगौ आरो थांनायावबो नांगौ आरो सरासनस्रा जानाय लोंनायावबो बाहायनाय जायो नारजिखौ। नङा होमबा नोंथां सरासनस्रा बुंनो थाङोब्ला नार्जिखौ जोङो फाथो मैगंनिफ्रायनो बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ फाथोनिफ्रायनो बानायनाय जायो फाथोखौ जोङो फोराननानै रानहोनानै गोसोम जाया होमबा बेनो बेखौनो नारजि होनो ना नोंथां? फाथो मैगंनिफ्रायनो नारजिखौ बानायनाय जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेनिफ्राय जोङो नारजि सङोब्ला नारजिखौ जोङो दैयाव सोमग्रोना दोनो नोंथां सोमनानै दोननाय बेनि उनाव बे रुहैयोब्ला जों बेखौ दैयाव रुयो रुनानै जों खारै होनानै बेखौबो सागनजों मोजां सानानै दुफु दुफु खालामनानै संनाय जायो नोंथां नरजि ओंख्रिखौ बेदराव सं ब्ला बेदरखौ एवगोरनानै नारजिखौ होनाव होसननानै गोथाव संना जायो आ औ नोंथाङाबो एबारसो नारजि संनायाबो बेबायादनो आरो जोंनि बर'नि ओंख्रि जों दा बर'नि ओंख्रि मोनथाम सालरायनाय जाबाय नङा होनोमा नोंथां अनला, सबाय आरो नारजि नङ होमबा नोंथां दा जोंहाबो समा जाबाय। माखासे उननि आयदायाव जों माखासे ओंख्रिखौ सावरायफिननोसै नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
दा बेयावनो बुंनानै नोंथांजों रायलायनायखौ बावनो दोनथ'सै नोंथां गोजोन्नाय थाबाय नोंथांजों नानै औ दे नोंथां औ दे।